औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथांजों आं दिनै बर'फ्रा बोथोराव मेसें आरो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो सम
औ। अब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जों लाग्रोनोसै नोंथां। दैज्लां बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइआ जोंनि गाहाय जों बर'फ्रा माने ओंखाम जानायनि जेमबा माइ आबाद मावनानै जोङो ओ थांनानै थायो माने ओंखामानो जोंनि गाहाय खायद' हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो दैज्लां बोथोराव बांसिनै मावनाय जायो आरो जोंनि बे सान ओ साहा खनायाव थानाय बर' बोला ओ स्निजिबा जौखोन्दोआनो जोङो आबादजों माने सोनारनानै थायो बेखायनो जोङो बर'फ्रा आबादखौ जा गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनायलाय जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो बांसिनै आरो जोंनि साइदावहाय ओ आथिखालाव ओ माइ आबादखौ जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनाय जायो आथिखालाव नांगोलजों एवनाया खम जाबाय जायनि थाखाय जोङो बोथोरजोंबो खारफानो गोनां जाबाय आरो जोङो हाल मोसौजों एवबोला जों खम माने गोबाव सम लायो जेरै बिगासे हाखौनो नोङो साननै गाहाम लानो लायो थिग बिदिनो जोङो ट्रेक्टरजों एवब्ला जोङो घन्टासेयावनो बिगाब्रै बिगाबा जों एवनो हायो बिदिनो जोङो बेखायनो जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो आरो आथिखालाव जोङो गोनोखो मुगानि जोङो मेसिनारि बुस्थुखौ बाहायनाय जायो थिग बिदिनो आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे जेनेबा नोंथांमोननि साइदावहाय ओ माइ आबादखौ आरो बोरैहाय जोङो एवनानै जोङो ओ दायो नोंथांनि सिम आं मोनसे सोंलु नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो। जे नोंथाङा सोंथि सोंनाय बायदिहाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावथ' जों गोदो गोदायहाय जोङो नांगोलजोंबो मोसौ बेव हालौनानै गायनाय जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै दिनैनि समाव हाय बा गोबां थो जाअननि थाखाय दिनै जोङो खम समनि गेजेरावनो गावनि फसलखौ ओ फोजोबनानै दोननो गायनो गोनां जायोबा जोङो हा बेखौ जोङो टेक्टरजों एवनानै गोनोखो मुगायाव जोङो थाबैनो फोजोबना लानानै जों बेखौ गायनाय जायो। गोदोनिफ्राय बायदिहाय सै बिगाखौनो एक बिगाखौनो सानथाम सानब्रै एवग्लि एवग्लि एवग्लि गायलिया दोनै सानसेयावनो एवनानै सानसेयावनो दस बिगा माबा पन्द्र' बिगा जों गायनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो आं मोनथा नोंथां बुंनायाबो सैथो आरो जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव आस्रा फोनाय होनायखौ खो ओ बांसिन मावो नोंथाङा खोनादो ना?
औ नोंथां थारैनो।
जोंनि साइडआवहाय जेनेबा आथिखालाव जोङो गायग्रा फुग्रा जोङो मानसि खम जालांबाय माने बेलेग हाबायाव जुरित' थाबाय जेरै जोंनि खाथि सेरावनो जेनेबा बागान दङ कम्पानि दङ सापात बागान जायखौ नोङो बिलाइ खायोब्ला बेयाव नांगौ रोखोमनि बारा माइ गायनायनिख्रुइ बारा नोङो बेयाव रां मोनो जायनि थाखाय जाय हाजिरा खामला मावग्रा बिथांमोनहा दिनै बागानाव खामानि साबलाय खायो आरो जायनि थाखाय जोङो गायनाय फुनायाव जोङो खम मानसि मोनो मानसि नांगौब्लाबो जों रुवानि माइ गायग्रा नागिरनानै मोना बेनि थाखाय जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव आस्रा फैयो आरो नोंथां। नोंथाङा बुजिदो ना आस्रा औ आस्रा फोनाय जायो। जायखौ जेनेबा जों ओ जों रनजित माइ बाहादुर माइ बेखौ जों आस्रा फोखानाय जायो। बेयाव जोङो गायग्रा फुग्रा गैयिनि थाखाय जोङो डाइरेक्टयैनो फोखाबाय बेनो जेनेबा माइआ ग्रथ जानानै बेनो फिथाइ होयो आरो आंनि नुनायाव जेनेब्ला गायनायजोंनो समान समान उम फसल होयो बेनि थाखाय आं सानो जेनबा बेबायदि आबाद मावनायाबो जोंनि थाखाय ओ जुदि समजों खारफानोब्ला जोङो बिदि मावनायाबो गाहाम होननानै आं सानो आरो नोंथांमोननि सायेदावहाय आस्रा फैयोना नोंथां
फैयो नोंथां थारैनो
औ ओमफ्राय मा मा माइखौ आस्रा फैयो नोंथांमोननि सायेडावहाय
आ ओरैनो आस्रा फुनाय होनोब्लाथ' जोंनि सायेडावहाय खरमा आ रन्जित बायदि आसु ओ आसुमाइ जायखौ जों गोदो गोदायनि फ्रायनो मोथियो नङा होम बा आसु माइखौ नोंथां थिख बेबायदिनो बेखौ जोङो बेबायदि माइखौ जोङो जायबा फोगोन बे माइखौहाय जोङो ओ हरसेनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो बेनि नेक्स्ट दिना खालि जों बेखौ बोखांनानै जा हालेवना लानाय हायावहाय जोङो एसे गेसेङै सारनानै होयो जेन बियो ओ जौगानो हानाय रखम बा बारायनो हानाय रखम बेबायदिनो बे आरो दडायरेक्ट खेबसे लागैनो जाखानाय बायदि जाखानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां दा जोङो ओ गायनाय बायदि नङा जेनेबा गायनायाव जोङो एसे गुबुं फोनानै बेखौ जोङो बोखांफिनो सिटखौहाय उम बिधानखौहाय जायखौ सिद होन्नानै बुङो बेखौ जों बोखांफिननायनि उनाव थ' जों गायो नाथाय बिनि बेलायाव बिदि नङा बेनि बेलायावहाय एसे गेसें सारना होखाबाय बेनि उनावहाय नांगौ बायदि बेहाय मुलि होबाय हासार होबाय थिग बेबायदिनो बेनि उनाव बेनि फसलखौ जों नांगौ बायदि मोनो बेनि फसलखौ जोङो ओ थाम मानथ बा नै मानथ एसे बारनानै बे फसलखौ जों मोननो हायो जायखिजाया जों थाम माननि खा खाथियाव जोङो बेनि खम मोननो हायो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा ओ जोंनि मेसें बोथोराव मावनायफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा ओ बेखौनो आं नोंथांखौ
औ मेसें आबादाव जोङो ओ मे जेरो मेसें बोथोराव जोङो ओ खम बिबांनि मानसिफोरा जोङो ओ माइ आबादखौ मावो से पारसेन्ट नै पारसेन्ट मानसिफोरा जेरै माइ आबादखौ मावो मानोना जोंनि सायेदावहाय नांगौबायसा जोङो दै मोना कन्टिनिउ दै फैया जोंनि सायेदावहाय आरो जोंनि रांखान्थि हालोदाबो मोजां नङिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो आबादारिफोरा सिलु फबनानै लानो हायाखै बिनि थाखाय जोङो मेसेंगे दैज्लां जों माइ आबाद खौ मावनो हाया आरो खम बिबांनि मानसिया जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो मेसेङाव थिग बिदिनो जोङो ओ जोङो मेसें बोथोराव जोङो आलु बिनिफ्राय मथर जेरै फान्थाव मैखि होनना बुङो जायखौ टमेट। ओ बिदिनो जोङो ओ बेसर फैयो जोङो सबाय फोयो बिदिनो जोङो जुखाम जायखौ जोङो माखाइ होननानै बुङो नङा होमबा? आरो वाटार मेरन जायखौ जोंङो थरमुस होननानै बुङो। बेफोरखौ जोंनि बानलु बेफोरखौ जोङो गोरान खेथिखौ जोङो आरो लोगोसे जोङो सिबिं फैयो बेफोरखौ जोङो जोंनि साइदावहाय बेफोरखौ मावो आरो मानो खम बिबांनि मावो जाय न'खरा जेनेबा हा दोङो बिथांमोनहा जोङो मावो आरो जोंनि साइडआवहाय जोङो मेसें बोथोराव जों खम बिबांनि आबादारिफोरा आबाद मावो आरो मानोना ओ नांगौ रोखोमनि बेयाव दुब्लि फोथाराव हाबा खम बिबांनि मानसिया आबाद मावो बेखायनो जों दिनै बर' फुरा बारा जौगानो हायाखै आरो आबादारि खेथ्रआव आरो मानोना जोङो खनसेल' आबादखौ मावनानै जोङो सय माहा हाखौनो जोङो जालदाब गारनानै दोननाय बायसा जायो आरो जोंनि साइदआवहाय दास दासो एसे जाखांफुनाय सोरबा सोरबा बिदिनो ग्लुब एन जि अ सिस्टीम बा बिदिनो ओ थाखा खांलायनानै बिदिनो ज' ज' मावलायनायखौ जों आथिखालाव नुदों जेरै जोङो जुखाम खेथि बिदिनो जोङो बेसर फोनाय बेफोरखौ जोङो जायफोरा सेंग्राफ्रा गामियाव ओरैनो दं। नोंथांमोना ज' ज' बिदि खामानि मावनायखौ आं दिनै नुदों आरो जोंनि साइदआवहाय अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय ओ मेसें बोथोराव मा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
अह हागोन नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाय ओ बाथ्राफोरा सैथो नोंथाङा सैथो खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर बाव हरनाय जाबाय गिबियावनो। दा जोंनि साइड जा जोङो मेसें बोथ बो थोर ज जों खरां होननानै बुङो मेसेंखौ। बे खरां बोथोरावहाय जोङो मैगं गायनाय नङा होमबा नों थां दाथ' जों खरां बोथोराव बेहाय जोङो माइ गायजाया नङा होमबानो नों खरां होननानैनो मुं मोनखानायलाय बेनि थाखाय जों बेखौ मा गाय जानाय नङा। बेफोरबायदिनो ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो आङो नुबोदों जोंनि ओ ओनसोलफ्रावहाय जोङो बोथोर हिसाबै गायनाय जेरै मेसां मेसें बोथोर खरां बोथोरावहाय जोङो फान्थाव बायदिफोरखौ गायनाय नुयो फान्थ जोङो गायो मेसें बोथोरनि बा लाव बायदि लावखौ जोङो गोबां मोननै मोनथाम रोखोमनि मोननो थाङो जेरै जोङो सांनि मोनो बेनि उनाव हानि मोनो बेबायदि गोबां दावगायो आरो मान लानानै जायखि जाया गायनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो गोबां दङ जोंहा जेरै ओ लेस्राबो गायो जोंना। बेनि उनाव थमे थ' बिलाहि जायखौ जों होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
बिलाहि कबि थोब्रा खबि बिभार कबि ओमफ्राय जोंना अल कबि दं बेबायदि गोबां जोंङो मैगंफोरखौ गायनाय नुनो मोनो नाथाय जोंनि सा ओनसोलनि बर हारि जाय जोंङो सेभेेनटि पारसेन्ट बा सेभेेनटि जौखोन्दो स्निजि जौखोन्दोआानो जों दिनै आबादजों सोनारनानै गावनि नांगौ जानाय जे उदैनि आदारखौ जोंङो बुथुमनो थाखाय नाजायो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय नांगौ बायदियै अखा मोनैनि थाखाय बा जोंङनि ओरै दै मोनैनि थाखाय जों दिनै फसलखौ नांगौबायदिहाय दैखांनो हाया बेनि थाखायनो दिनै सा ओनसोलनि बर माहारिफोरा जोबोर खस्थआ खस्थ'यै जिउ खुंनो गोनां जादों नंङा होमबा नोंथां बेबायदिनो खायसेया नाथाय बेनि गेजेरावनो थामजि पारसेन्ट जि जौखोन्दो दंबावो बिथांमोना सोरबाया बिजनेस मावदों सोरबाया साख्रि मावनानै जादों बै बिथांमोनासो दिनै सहा ओनसोलनि आ सुबुं सुबुंब्लाबो बिथांमोना दिनै एसे दं नाथाय जोंङो स्निजि जौखोन्दो आबाद मावग्रा बिथांमोना दिनै दैनि आंखालनि थाखाय दैज्लां बोथोराव माइ गायनो हायाखै बाट दै मोनदों नाथाय जोंना दिनै दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय नांगौ बायदियैहाय आ सान्दा दुङा नांगौ बायदिहाय दै मोनाखै नाथाय नांङै बायदि बिसो जोंनो सान्दुं होगासिनो दं नंङा होमबानो
औ नंगौ
ओ नांगौ बायदिहाय जोंङो मोनाखै नाथाय जोंङो दैखौ मोनाखै नाथाय जोंङो नांङो नांङा नांङा बुस्थुखौसो जों मोनगासिनो दंङ जेरै जों सान्दुंखौ बेवहाय जोंङो अंखारनानै जोंङो माइ गायनोबो खायसेआ सुबिदा मोनाखै नंङा होमबा नोंथां
औ अब्ला नों औ नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनियावनो फोजोब दथसै नामा नोंथां
औ नोंथां
उम गोजोन्थों
उम।